हेलौ नोंथां खोनादों ना?
अ नोंथां खोनादो
अ अ आंबो खोनादों दे मोजाङैनो
अ अ थिगानो दं बिदिब्ला ओ आङो नोंथांजों ओ जा जोंहा औवानि बाहायनाय बेनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजायो दे नों
औ सावराय जागोन न? औ बिदिब्ला आं एसे जागायनायसै नामा नोंथां?
औ जायो दे जागायना होदो।
औ औ जोंहा मा होनो औ औवानि बाहायनायाथ' जोंहा बर' समाजबा जोंनि न'खराव गोबां बाहायो बेखौ बे बुंनांगोन माने फुंनि सिखारनायनिफ्राय उन्दुनायसिम बाहायो होनब्लाबो गोरोन्थि जाया औ आरो जिउ जिहेतु जोंहा औवा जे औवाया जोनोमनिफ्राय थैनानै थैनाय माने सासे मानसिया जिउ गारनायसिम औवाजोंनो सोमोन्दो थायो होनांगोन। जिहेथु सासे खुदियाया जोनोम जायोब्ला बे खुदियानि ना रि हानाय बा उथुमै हानायाव जोंहा जिहेथु औवानि निसलिखौ बाहायनाय जायो माने औवा निस्लिजों हायोब्ला माने ओ बे गाराया थाब्रानो बा बेयाव माने गाराय जाबावा होननानै बा गाज्रि माने सन्देरा आरो बेरामफोरा सन्देरा होननानै बे औवाजों औवा निस्लिजों हानाय जायो आरो नोंथां औ आरो गुबुन प्लेट जों बा गोबौ जिनिस बेफोरखौ बाहायनाय जाया आरो औ बेनिफ्राय आरो जोंहा बेनिफ्राय आरो थैनायावथ' जोंहा ओ गोथैखौ बानगारनाय जा बे ओ सां बा बैसां बानायनाय बेफोरो बेफोरो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो दा बाथि बाथि होनना बुङो ना बाथिजों बानायनाय जायो औ बेबायदिनो आरो थैनाय आरो जोनोमनि अनगायैबो जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव जिउ खुंनाय जेरैबायदि जोंहा ओ नाहा बर'फोराथ' नाहा मैहा थांनाय एबा मैहुर खालामनानै जाग्रा मोनसे हारि औ बर' औ बे मोन नानि मैहुर खालाम थांनायाव माने औवाजोंनो हेबनाय गोबां आइजें आयला बाहायनायखौ नुयो जेरैबायदि जोंहा जेखाइ खबाय सेन खखा खाखि बेफोर गासिबो माने औवानिफ्रायनो बानायना लानाय आरो बेजों लोगोसे बे मैहुराव थांनाय जं बे जंनि बा ओ बे हमनाय गन बेफोरखौबो औवानिफ्राय आरो थखन बेबायदि गोबां बोरला उम बेफोरखौबो लांनाय जायो मैहुर खालामनायाव औ बेफोरखौबो औ औवानि फायनो बानायना लायो आरो औ मैहुरनि अनगायैबो जोंहा जेनेबा बड' आइजोफोरा दानाय लुनायावथ' गोबां आखा फाखा बा दानो लुनो रोंखागौ बे दानाय जावबो गोबां औवानि आइजें आयला बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैबायदि जोंना गरखा बे गं गरखाखौबो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो सामफेर बेबायदिनो ओ सामफेर जा बाहायो बेफोरखौबो औवानिफ्राय बानायो आरो जा जोंहा सोर सोरखि बानायनायोना सोरखि खुन्दुं थुननायाव सोरखिखौबो बे बेखौबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय जेन'बा दाला सान्द्रि ओ खादा खेरखा बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायो औ औ बेनिफ्राय आरो जोंहा ओ आबाद मावनायाव जे गोदोनि समावथ' मोसौजोंनो आबाद मावोमोन बेयावबो बाहायनाय जेनेबा मै लावथि बेनिफ्राय खोथियाबा माइ बिदां बाननाय ओ बावखा हुलाबारि आरो बेजोंनो जोंहा हुकेन जिगाब खायनाय हुकेन बेफोरबो औवानिफ्रायनो बानायनाय औ आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां सानदेंगाफोराबो औवानि फ्रायनो बानायना लायो आरो बै माइसालिनाय सान्देंगा बा औ बेबायदिनो आरो जोङो आथिखालावथ' औवाखौ गोबां खामानि होनना बुङोब्ला बै बानि डेक'रेसन सोंनायफोरावबो औवानि बाहायनाय गोबां नुनो मोनो आरो औ औ आरो औवाजोंनो जोंहा औवानिफ्रायनो बै जि लामनाय दान्दा बेफोरखौबो जोङो बानायना लायो आरो बे मैगं थिलि एबा न'नि सोरगिदिं बेरा होनायफोरावबो बाहायो आरो गोदनि न' लुनाय जेनबा गोदोथ' पाक्कानि दानि बायदि पाक्कानि न' लुवामोन हानि न' लुयोमोन बेयाव माने खुन्था जागायनायनि फ्राय माने औवाखौनो बाहायो आरो खुनथाखो औवानि खायसे दं फांनिबो होनाय जायो औ बेजों लोगोसे इन्जुरफोर बे खामि बा औ थिं होनायफोराव बे औ औवाखौनो होनाय जायो आरो बांसिनानो औ ओ गोबां बाहायो आरो बेबायदिनो औवानि जोङो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जायहाथ' दा जोङो गोबां औवा बारि दङो बेफोरो माने औवा फाननानै गोबां रां खावरिबो खामायनो हायो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा औवा खौ जानायावबो बाहायो जेनेबा औवा मेवाइ जि जों जायो बेयावबो माने औवाखौ बाहायनाय जायो आरो औ आसारबो खालामनानै दोनो खायसे बेखौ औ औ बे जानायावबो बाहायनाय जायो औ आरो औवा बिलाइफोरखौ थ' ओरैनो जोंहा मोसौफोरनो होनाय जायो आरो मोसौफोरा जायो नालाय औ बेबायदिनो जों गोबां रोखोमै बाहायो आरो ओ बे औवा औवायाबो गोबां रोखोमनि थानायखौ नुयो जेरैबायदि औवा गुबै बा औवा थेरे औवा गुरखा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि औवा दंङो आरो औ
औ
आरो जोंहा बयनिख्रुइ देरसिन बा दोहोरोम फुजिनायावबो बाहायो जेरैबायदि बाथौ दुमनायावबो जोंहा औवानि औवानिफ्रायनो दुमनाय जायोना बाथौखौ जिहेथु औ बेयावबो बाहायनाय जायो आरो बेनि सोरगिदिं बेरा होनायफोरावबो बा जोंहा दा गोथिया थिलि फोनायफोरावबो बे नेटजों औवा खाथाबनानै बेरा होनाय जायो जायो औ गोबां औ होननानै फोजोबनो हाया औ नोंथांङा दा ओ बे औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै आरोबाव ओ फोरमायबावनो हागोन नामा आंनो एसे औ औ औ
दा औवा होननानै बुंङोबाथ' औवाया माने बर' समाजाव आरो गोदोनि ट्रेडिसनेल दोरोङारि नेमखान्थिजों जिउ खुंबोनाय बर' समाजाव जोबोरैनो गोनांथि मोनसे मुवा होननानै बुंजागोन एबा लाइफ फां होननानै बुंजागोन जों बेखौ ओं बे औवाजोंनो माने बर'नि बर'निल' नङा गासै सुबुं समाजावनो माने औवाया गोनां आरो जे मानसिनि जिउआव जोनोम मोन जेननायनि फ्राय लानानै जिउ जोब जासिमहालागै माने औवाया बाहायजायो आरो ओ जेरै नोंथांङानो गोबां बुंलांखाबाय जे औवानि बाहायनायफोरखौ लानानै आरो जेरै माबादि सासे गथ' जोनोम जानायनि उनाव गोदोनि माने गोदोनि समाव थ' बेबायदि माने डक्टर बिदिनो स साइन्सा माने बिगियाना जौगायाखैमोन नालाय बिदि मेडिकेल हस् हस्पिटाल बेफोरबायदि गैनो थांङामोन माने बेबायदि डक्टरफोरबो बांद्राय गैयामोन गथ'फोरखौ जोनोम होयोबा न' फोरावनो जोनोम होनाय जायोमोन आरो बेबायदि हस्पिटालफोराव लांनाय जायामोन नङा होमबा बेबायदिनो आरो जे गोदोनि बुरैफोरा माने नार्सनि खामानिखौ मावोमोन आरो एक्सपार्टमोन बेबायदिनो औ बे औवा निस्लि औवा गोबौखौमाने बिगुरनि गोबौखो बे गथ'फोरफोरखौ नारि हानायाव बाहायोमोन होनदोंमोन ना ओ बे फोरनिफ्राय अ बेफोराव माने औवाखौ बाहायोमोन आरो माने औवाया ओरैबायदि सुबुं समाजाव मोनसे गोनां मुवा जाबाय नांफानानै दं आरो जिउ खुंनायाव माने गुबुन बिलाइफांफोरा गैयाबाबो जागोन आरो खिन्थु औवाया थाथारनांगौमोन आरो गोदोनि समाव जेनेबा दानियाथ' एसे आलादा जाहैबाय ओम बेनिफ्राय आरो बे बे औवाखौ माने ओ बे नारि हानायाबो माने आखाइ गोखा गोखै थायोमोन आरो जे आखाइ सोरबा हानो मोना बेबायदिमोन आरो ओ बेबायदिनो आरो सोरबा सासे माने समाजावथ' आरो थैनाय उजिनाया थाखायो नालाय ओ बेबायदिनो आरो उजिनायाव थ' जाबाय बेबायदिनो आरो जिउ गोमानाय समावबो माने बे औवाखौ नांगौ जायोमोन आरो बाननानै लांनो थाखाय एबा
ओम‌ ओम
ओ बाननानै लांनो थाखाय बे औवाखौ माने बैसां बानायनानै लाङोमोन आरो
उ उ
गोथै सहखौ माबा गोथै देहाखौ माने ओ बेनि उनाव आरो बे औवाखौ जोङो माने जेराव गोथै स'नि थाखाय बाहायदों बे औवाखौ माने बाहायफिनामोन आरो बेलेग खामानियावहाय बेबायदिनो जो थैनायनिफ्राय लानानै जोनोम जानायनि अनगायैबो माने सुबुंफोरा बिदिनो समाजारि फोरबो नेमखान्थि आसार खान्थि गासैयावबो माने औ औवाखौ बाहायबोबाय थादों आरो गोदोनिफ्रायनो दा गोदोनिफ्रायनो औवाया गोबां हेफाजाब होबोदों एबा बाहायबोदों बर'फोरा जेरै दानाय लुनायाव नोंथाङा बुंखाबाय दानाय लुनायानो जा दानाय लुनायनि आइजें बानायनाया जा बा सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय आइजें आइलायानो जा बेबायदिनो गोबां जिउआव माने बे औवाखौ बाहायबोदों आरो बर'फोरा जिउ राहा महरै बो माने औवाखौ बाहायबोदों आरो जेरै बेयाव मोननाय औवा मेवाइखौ फाननाय एबा बेजों रां आरजिनाय बा बे औवाखौ फाननानै रां आरजिनाय औवा गोबां बागान बानायनानै औवाखौबो फानोमोन आरो गोदोनि समाव गोबां बायोमोन न'फोरखौ माने औवाजोंनो लुनाय जायोमोन नालाय दासो माने टेक्न'ल'जिया दावगानानै बिदिनो साइन्सआ जौगानानै गोबां सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा गोदान गोदान बेलेग बेलेग स्टाइलनि बिल्डिं लुनाय जाबाय औवानि गोनांथिया एसे खमायबोबाय आरो दा थेवबो नांगौ आरो औवाखौ दासिमबो जोबथारनानै थाङाखै एसे खमायबाय बुंनो हायो खिनथु जोबथाराखै आरो नांथारा होननानै गारना दोननो हाया। ओ थिग बेबायदिनो आरो औवाखौ जोङो बो ओ फोरबो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि बाथौ दुमनायाव नांथारगे जायो नङा होमबा ओ? बेयाव ओ औवाजोंनो माने बाथौखौ दुमनानै जोङो सेब होयोना जेरै दाउनि थु बिखा माबा बिखा बिदिनो माने बिदि ओ मोजां मोजां माने डिजाइननि सेप बानायनानै जोङो रोंगो आरो बेफोराव एक्स बर'फोरा जेरै हेबनाय सानद्रि संग्राय बेफोरखौ हेबनानैबो माने हाथायफोराव बिदिनो फाननानै आगोलदो नांथारगौमोन नालाय बयबो बायखायोमोन आरो जोङो गोदोनि सल'बाथाफोरा फोरावबो मोननो हायो नोङा होमबा बेबायदिनो सानद्रि संग्राय हेबनानै बर' बोराया फोरा हेबनानै फाननाय बेजोंनो जिउ राहा महरै बेफोरखौनो बाहायोमोन आरो गोदोनि समावनो ओ बेबादिनो आरो ओ जोङो बुंनो हायो जे बै औवाखौ माने न' लुनायाव बाहायोमोन होमबा ओ औ न' लुनायाव बाहायोमोन नङा होनबा।
गोदोथ' आरो बेबादि पाक्कानि न' लुनाय जायामोन नालाय आरो बेनि अनगायैबो माने औवाखौ जोङो। बै मा होनो बेखौ दानि दिनावबो माने औवाखौ बाहायो आरो जेनेबा बै बांद्राय नोंलाबाबो। एसे एनै बाहायो आरो। पाक्का न' लुबाबो माने औवाखौ जोङो ओ उवालखौ सुंथानो थाखाय ख्रिख्रि वालखौ पाक्काखौ सुंथाना दोनोना गोदान माबा थालाय जेनबाथाय बेयाव औवाखौ बाहायो आरो माने बेबादिनो आरो आगोलो माने न'नि बाउणडारिफोराव बेरा होनो थाखाय औवाफोरखौ बाहायोमोन नङा होमबा नाथाय आरो दाथ' जों जेनेबा बिदिनो टेक्न'ल'जिया जौगाबोबाय नालाय जोंनि समाजाव जौगाबोनायजों लोगोसे माने दा औवा फोरखौ बाहायनाया एसे खम जाबाय आरो दायो उवालफोरफोरखौ बेरानि अनगायै माने पाक्कानि उवाल होग्रा जाबाय आरोना ओ बेबायदिनो पाक्काफोरजों बेरा होग्रा जाबाय। उवाल खांग्रा जाबाय आगोलथ' आरो औवाफोरफोरखौननो बाहायोमोन दा खिन्थु औवाफोरखौ ओ गोबांलाय बाहायनाय नुलिया बेबादिनो बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे माबोरै माने बाहायनायफोरा आलादा आलादा दा जाबोयो जों बेफोरखौ माने जेनेरेसन टु जेनेरेसन नुबोबाय दं आरोना
उम उम उम।
थिग बेबायदिनो जानायखौथ' बुंखाबाय नोंथाङा दहायनो औवा मेवाइआ ओखौ जों जायो नङा होमबा बिराद गोथाव बेखौ जोङो।